हेल'
हेलौ नोंथां खोनादों ना मा मा खालामदों नोंथाङा
अ दङ दायो ओरैनो फ्रि
अ नोंथाङा फैबा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे
नोंथांजों मोनसे टपिक बा आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आङो बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथियै फोरमायनो हागोन ना जोंहाथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबो ला अनला जों दाउ नारजिजों अमा मेजेम सबाय साम' नाफाम बेफोरखौ मिथि मिथिना आरो लोगोसे गोबांथार नोंथांनि मोनदांथि जाखिनि मोनथियो बे खौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा नोंङ बुंखाबाय बुंनाया ओमफ्राय जेनेबा ओ बेफोरखौथ' बांसिन माने उम बर'फोरनि माबा गोथाव बांसिन ओंख्रि होननानै मिथियो आरो ना माने जेरैहाय अनला दाउ अनला दाउ सबाय सबाइ दाउ सबायाइ साम' माने बिदिनो गावसोरनि माने माने माजों गोथाव जायो माने बेखौहाय संनानै जायो आरोना बेफोरखौ संना जानायावथ' बिदिनो अनला दाउ खौनो होन जेनेबा उम अनला दाउखौ जोङो सङोबा माने खारै खारैफोर बाहायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
ओमफ्रायो बिदिनो सबाय बेफोरावबो खारै बाहायनाय जायो आरो माने बेफोरखौ बांसिन
बर'फोरखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बांसिनानो बिदिनो
बिदिनो माने दैयाव मोननाय बिदिनो ना ना ना फिसाफोर जेनेबा मैथा ना बेफोरखौहाय जायो ओमफाय आरो इदिनो गांजेमा सिंखावरि बायदिसिना माने बर'फोरा ओ बेफोरखौ जायो आरोना उम बेफोरखौथ' बांसिन बिदिनो संनानै जायो बर'फोरा
औ नंगौ
ओमफ्रायो बिदिनो साम'खौ होन साम'खौनो बा साम'जों ओ सबायजोंबो माने बिदिनो साम'खौहाय साम' संना जानायखौनो साम'खौ ओ गिबियावनो दैयाव खनना लायोबा ओ खनना लायनानैहाय माने हरसे माने हरसे दोनफैयो आरो ओद हरसे दोनसिगोन दोननानै ओमफाय अखानायै माने बेखौ सायसिगोन ओमफाय सायनानैहाय ओम बिदिनो मोजां सुसिगोन सुनानै माने दानसिगोन दाननानैहाय मोजाङै फुसिगोन ओ माने बे साम'आ जोंङागौ मानि बेखौहाय फुसिगोन आरो ना माने गावनि बे साम' माबायावहाय बिखुंहाय- सिथाबना थानाय माने मैलाफोरा माने खारागौ माने बेखौहाय मोजां फुना लासिगोन आरो ओमफायो फुना लानानैहाय जों ओमफ्राय बेखौहाय थावजोंहाय ओ एवसिगोन एवना लानानैहाय ओमफ्राय बिदिनो नों मा माजों संगोन जेनेबा सबाय सबायाइजों सङो ना मा अनलाजों सङो जिखुनु नों सबाइखौ सबायजों सङोबा माने ओ सबाइखौ होसिगोन होनानै खारै होसिगोन खारै होनानै माने माने गोदौ होबाय थासिगोन आरो माने रुइग मानि होनबानोना ओमफाय बे सबायजों साम'जोंं ओंख्रिया जासिगोन आरो ओ दा नोंथाङा ओ मोजाङै बिजिरना होदो दे आंनि माने आंनि हानायखिनिखौहाय माने बुंबाय आरोना
औ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' बेफोरनो अनलाजों- दाउ नारजिजों अमा मेजेम सबायजों दाउ सबाय- नाफाम बाथोन नाफ फ्राय बेफोरो बर'नि मोनसे मोनसे ओंख्रि आरो जोंहाथ' अनला अन अलाजों दाउआथ' जाहा गोजौ लेभेलाव माने जि आइ थेक थांनाय ओंख्रि जेरै नार्जि अमा मेजेम नाफ फाम बेफोरो जि आइटेंखौ मोननाय मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि गोदोनि आरो दानि ओंख्रि संनायाव एसे सोलाय सोल'खौ आं नुहरसै जेरै अनला ओंख्रि जोंहा एसेब्लाबो खस्थ' जाहैनायखौ आं नुहुरोमोन जेराव जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा अनला ओं ख्रिखौथ' माइंजोंसो संनाय जायो ना नालाय गिबियाव जोङो मरंखौ ला जखासे- बेसेबांनि लाग्रोनानै जोंहा फोराननाय जायोमोन बेखौ जोंहा गोदोनि समाव वाल्डआव देनाय जायोमोन। वाल्डआव मिहि मिहि देजा देनानै जोंहा बेखौ संनाय जायोमोन आरो बे ओंख्रि संनायाव जोङा खारै अनला ओंख्रियावथ' जोंहा खारैनि गोनांथि जायोमोन बे खारैखौ बबेनिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंहा खारैखौ गोदो बबेबो सबाय सबाय सबाय सावनानै बा थालिर फस्ला बेफोरजों खारैखौ बानायनाय जायोमोन। बेफोरनि खारैजों जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव लोगोसेयैनो जोंहा गोदोनि समावथ' गेस बिदिनो गुबुन संग्राफोर गैयामोन नालाय अरदाबावसो बनजों
औ
खौ जों नुहुरोमोन नाथाय आथिखालनि सम समाव जोंह गोनो खो समाव जोंहा अनला ओंख्रि सङो ना होनोब्ला जोङो बिबदिनो माइरंजों सङो नालाय माइरंखौ सुना लाग्रोनोसै दै सुर' होसिगोन बिनि उनाव जोंहा आथिखालाव जों औवाजों देनायखौ नुनो नो मोनबां लिया होनबाबो जेबो खहा जानाय नङा मानो होनोब्ला नुनो मोनखालिया आथिखालाव जोंहा गोनोखो मुगायाव मिक्सार मिचिन बा गुबुन मिचिनफोरावसो अनलाखौ उनसियो उनो बा देयो।
औ
देनानैसो जोंहा अनला ओंख्रिखौ सङो लोगोसेयैनो जोंहा दानि जुगावथ' अरदाबाव अरदाबाव गोबांथार खौनो जों संनायखौ नुलिया गेसआवसो संसै गेस आाव सङो बेयाव जोंआ गेसाव सङोब्ला जाआ खस्थ' नाङा जायो जेराव जोङो सिगांनि समाव अरदाबाव सङोब्ला थ' माखासे एसेब्लाबो खस्थ' जायोमोन जोंहा आथिखालनि समाव गेसाव सङोब्ला खस्थ' जानायखौ आं नुफेर बांलिया माने बेफोर सोलाय सोल' फुरसै
औ
बिब्दियैनो लोगोसे जों ओंख्रिखौल' जाया जोंहा मेवाइजों जायो बा दाउ फेन्दा बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन मैगंजों अनला ओंख्रिखौ जों बर बर'फ्रा जायो बर' समाजाव जायो बिदिनो जोंनि अनला खौ बर' समाजाव जानानै अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'फोरनि गाहाय ओं ख्रि बा बयनिबो
ओं
होन फेभरेट ओंख्रिखा जा अनला ओंख्रिनि बेलायावथ' थांबाय र' जाआ नारजि नारजि अमानि अमा मेजेमनि बेलायाव नारजि अमा मेजेमखौबो बर'फ्रा जोब गोबाङैनो गोथाव मोनो नारजि अमा मे जेमनि बेलायाव बोरै बोरै सङो होनना बुङोब्ला जोंहा नारजि नारजिखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंहा नारजिखौ जोंहा फाथोनिफ्राय मोनो फाथोखौ खानानै जोंहा सानदुङाव फोरानो माखासे सान सान्दुङाव फोराननानै बेखौ रानहोयो रानहोनानै नार्जिनि महर मोन होयो। बब्दियैनो जाहा नारजि ओंख्रिखौ सङो नारजि ओंख्रि संनायावबो जोङा खारै नांगौ जायो आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा खारैनि अन बै सदाफोर बाहायनायखौबो जों नुनो मोनसै
औ
खारैनि जायगायाव सदाफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनबांसै आरो
औ
बिदियैनो जोंहा नारजि ओंख्रिखौ बिदिनो अमा मेजेमजों बांसिन जायो जों बर' समाजाव बांसिन अमा मेजमजों जों जायो नायखौ नुनो मोनो नारजि दोलो जायखौ जों नारजि दोलो बुङो बिदिनो नारजिखौ जोंहा गोबां रोखोम रोखोमै जायो बा गुबुन मैगंफोरजों मा दस्रा आलादा बेदरफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो जेराव अमानि अनगायै जोंहा ना गोरान फोरजों जानायखौ नुनो मोनो बा नारजि खफ' जानायखौ नुनो मोनो बा बेखौ जों एवनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो बिब्दियैनो जोंहा जि ना नाफाम नाफामाबो जोंनि बर'निनो दोरोङारि मोनसे ओंख्रियाव गोग्लैयो होनदो जोंहा नाफामखौ बोरै बानायो होनोब्ला नाफ फाम बानायनो थाखाय गिबियाव जोंहा बबेबा दाबसे जायगायाव जोंहा बबेबा फुख्रियानो होन बा बबेबा बिलोआनो होन बा बबेबा दैस मानो होन बेफोरनिफ्राय जोंहा नाखौ लाबोनांगौ जायो सारनानै बा गुबुन आदबै जोंहा हमनानैब्लाबो लाबोनांगौ जायो लाबोनानै जोंहा नाखौ सान्दुंङाव माखासे सान फोराननांगौ जायो सान्दुङाव बा अरखियाव फोराननायखौबो जों नुनो मोनो बिब बिदिनो फोरानखांनानै रा होनानै जोंहा नाफामखौ उआलाव देनाय जायो नाफाम देनायाव जों जोंहा नाफामजों लोगोसे थास' गोसोम बा खुमब्रा बे फोरखौ होफानायखौ जों नुनो मोनो बिब्दियैनो नाफामखौ देनानै जोंहा औवा हासुङाव सोनानै थालिर बिलाइजों माथेनानै गोरायै बारहाबनो बायदि बार हाबनो हायि बायदि माथेनानै जोंहा बबेबा इसिं खना बा बबेबा खनायाव आलायनानै नै दोननाय बा आलायनानै दोननाय बा जोहा दोननायखौ जों नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा नै दान बा थाम दाननि उनाव जों नाफामखौ जायो नाफामनि मोदोमनाया मोनसे आलादाखा बेखौ माने जों दोनखुमानो हाया होननानै बुंनो हायो आरो ना नाफामखौ जोंहा बर' समाज खौ ओंखाम गुदुंजों ओंखाम गुदुंफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंनिसिमबो
औ दे।
दे।